हेल'
औ नोंथां।
खोनादों औ।गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम ।
औ औ ।
मोजां खोना दोंना? हेल' औ गोजोन फुंबिलि नोंथांनि सिम जासि हरनाय थाबाय नोंथां । औ । दा आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं मोनसेसो आयदानि सायाव नो सावरायनो आखायाव लादों। आ जोङो बेनो जाबाय जों गथ'फोरखौ माबोरै जो थोन लानांगौबा गथ'फोरखौ जोथोन लानाय बे आयदानि सायाव ।
औ । औे ।
औ औ औ ।
हेल औ खोनादों। औ दे नों बुं नोंथां ।
बुंगोरनोसै अब्लाना?
औ औ । दे
जों गथ'फोरखौ जोथोन लानाय सेथियावनो थाबाय जोंङा गथ'फोरनि सावस्रिनि फारसे नोजोर होनाय आरो मैथोम थाबाय जोंहा आखल आखु दानाय
औ
सोलोंथाइ होनाय आरो माखासे बिथिं सायावनो नोज जोर होनो गोनां दा जोंङो से थियावनो जोंङो गथ'फोरखौ जोथोन लानाय होनोब्ला जोंङो उन्दैनिफ्राय जोनोम जानाय लोगो लोगोनो जोंङो अं इखौ मोजांङै जोथोन लानांगोन
औ
मोजां सावस्रिजोंनो सावस्रिनि बेलायाव जोङो सांग्रां जानांगोन मोजां जाग्रा आदार फिथाइ- सामथाइफोरखौ जों होनांगौ होनांगोन आरो जाय आदार ब्रा बिथांमोननि देहाफोरखौ नोरजिया खालामनो हायो बे आदारफोरखौ जोंङो बिथांमोननो होनाय फ्राय गोजानाव थानांगोन बिथांमोननि गे फोरा ए नोरजिया जाया आ आरो बिथांमोन नो माने मोजां जाग्रा जाय बुस्थुफोरखौ बिथ थांमोनना हजम खालामनो हायो एरै ओंखाम बिदि मोजां जेबो माने जेंना गैयि बेसादफोरखौ जों बिथांमोननो जाहोनांगोन आरोना आरो जोंङो बिथांमोना दिहुदो गावसोरनो माने साखोन सिखोन थानो रोङा दा बिमा बिफानि सायाव बा गिदिरफोरनि सायाव सोनारनानै थानाय जायो। ओंखायनो जों बिथांमोनखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनांगोन। हैनांगोन बिदिनो थाव फोननांगोन साबनफोरजों माने मोजां थुखैनांगोन आरो मोजां उन्दुहोनाय आरो गेलेहोनाय बेफोरनि सायाव जोङो माने ओ मोजाङै जो थोन लानांगोन आरो ना? बिनि बेलायाव आङो बेसांखौ बुंबाय। दा बे सावस्रि जोथोन लानायाव नोंथाङा माबाफोर आरो बुंनो गोनां दंबावो नामा?
औ नंगौ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोथोन लाबासो बियो देरनायहाय लागै मोजां जाहैगोन बेबायदिनो जोङो फरायनायाव होन बेबायदिनो आखल आखुआवनो होन बेबायदिनो साखोन सिखोन बेबायदिनो गथ'फोरखौ मोजां साफा दोननायावनो होन जोङो बिमा बिफा जानानै जोङो मोजां नोजोर होनांगोन आरो मोज नायनांगोन बेबायदिनो गथ'फोरा मा जादों बेबायदिनो अबे लामाथिं आवगायलांदों बेखौ जोङो मोजाङै नायनांगोन। बेबायदिनो बिमा बिफानि सायावसो जायो नालाय बे फोरो बेबायदिनो जोङो गथ'फोरखौ खांदोंबा जोङो बेबायदिनो मोजां फोरोंनो गियान होनो रोंनांगोन बेबायदि दिनो गेदेर फोरखौ मान होनो बेबायदिनो थिननो रोंनांगोन। बेबायदिनो उन्दैनिफ्राय जोङो फोरोंबासो बियो देरनायहा लागै बेबायदिनो सासे मानसि मोजां जाहैगोन नालाय। बेबायदिनो जोङो उन्दैयावनो बेखौहाय माथिं थांदों आरो आखलफ्रा माबायदि जादों मा सोलोंदों बेबायदिनो जोङो मोजां बेबायदिनो नोजोर होनांगोन। आरो बेबायदिनो जोङो गावनि गथ'खौ बेबायदिनो बेमार आजारनिफ्राय गोजान खालामनो थाखाय जोङो बेबायदिनो मोजां बेबायदिनो साबोन फुनानै बेबायदिनो दै गुदुं फुदुंनानै मोजां थुखैनांगोन बे बेबायदिनो उन्दै समाव जोङो जोबोर जोथोन लानो गोनां गथ'फोरखौ जेन'बा बिसोरो उन्दै समाव जेबो रोङा जेबो मिथिया । गेदेरफ्रा बिमा बिफा बिफाफ्रा मा फोरोङो बेखौ सो लागोन नालाय बिनि थाखायनो जोङो मोजाङै नोजोर होनांगोन बेबायदिनो मोजां थुखैनांगोन बेबायदिनो थाव साबुनफोर होनांगोन आरो बेबायदिनो सोलोंथाइनि थाखायबो जोङो बेबायदिनो मोजां मोजाङैनो फोरोंनांगोन उन्दैनिफ्राय बेबायदिनो ए बि सिडि बेबायदिनो गारांअ' गारांआ बे आखोरफोरखौ जोङो सिनायहोनो हाबासो बेबायदिनो बे गथ'आ थाबनो बेबायदिनो सोलोंथायाइावबो गोरों जाहैगोन। बेबायदिनो मो मोजां पारसेन्टफोर लानानै बेबायदिनो पास खालामलांनो हागोन बेखायनो जोङो सोलोंथाइनि फारसेबो बिमा बिफाया दायथ' लानो गोनां। बेबायदिनो गावनि गथ'आ रोंदोंना रोङाखै बेखौ मोजां नायनांगोन आरो आसि थुयै थुयै बेबायदिनो मोजां फोरोंनांगोन बेबायदिनो माबायदि नाम्बार लाखिदों पारसेनफोरा माबायदि जादों बेखौ जोङो मोजाङैनो नायनांगोन फोरोंनांगोन आरो बांसिनाव बांसिन बेबायदिनो मोजां पारसेन लालांनो हानाय बायदि मोजां बेबायदिनो सोलोंथाइयाव दावखोलांनो हानाय बायदि बेबायदिनो जोङो सोलोंलांहोनो हायो बेबायदिनो फोरोंलांहोनो हायो। नाथाय दा आथिखाल खालगुब गोबां जोङो गथ'फोरखौ नुनो मोनो बेबायदिनो फां फुं उन्दैनिफ्रायनो बेबायदिनो बिमा बिफानि खोथा लाया बेबायदिनो बायदिसिना दा बिनाय बिनायाव गोबां नुनो मोनो जोङो। बिनि थाखायनो जोङो बिमा बिफा जानानै गावनि फिसाफोरखौ बेबायदिनो दायथ' लानाया जोबोर गोनां आरो नोंथाङाबो सावरायबावनो हागोन।
औ नोंथां बुंनाया गासैबो सैथो मोजां दा आंबो माखासे बे बुंबावनो सानबाय जोंहा आख'ल दानाय गथ'फोरनि नाम दा आख'ल दानायाव जोंहा बिमा बिफानि माने गाहाय गिदिर गब थायो। दा जोङो माने गथ'फोरखौ माने एसे देरब्लानो दै बोसोर बाबसु जाबानो हस्टेलाव दोनो गावसोरनि माने गाव सोरनिबा नायबागाव नि बिबानखौ एंगारनाय बायदि नाथाय बे मोजां नङा जोंहा न'आवनो दोननानै जोंङो फोरोंनांगौ दा उन्दै समावनो हस्टेलाव दोनबा जों बिमा बिफाया बोरै रायजलायो मा गियान होयो जों बेफोरखौ मोजां मोना बेयावनो जायनो थाखाय गथ'फ्रा एसे बोरैबा जालांङो दा जोङो न'आवनो दोननानै मोजां रायज्लायनाय जेब्लाबो गुरै रायज्लायनाय बेफोरखौ जोङो फोरोंनांगोन एसे बोरैबा जाब्ला एसे राय थानांगोन आरो गिदिरफोरखौ जोङो माने सोमोन्दोजों गाबज्रिनाय सोमोन्दोजों राव होनाय जोङो माहो फोरोंनांगोन दा हस्टेलाव दोनबा जोङो बेखौ मोननाय नङा ओमफ्राय गोजानाव थानाय जायो जिहेथु दा न'आवनो लाखिनानै जेनेबा एसे देरब्ला दोनजागोन न'आव लाखिनानै बिदि बुजायनानै फोरोंब्ला साबसिन जायो दा आरो न'आव दोननानै जेनबा जेब्ला गुरै रायज्लायनाय उन्दै खौ उन्दै बायदि अननाय गिदिरखौ मान होनानै सिबिनाय रायज्लायनाय गेदेरनि खोथा मानिनाय जोङो जेब्लाबो रोंनांगोन आरो बांसिनानो जोङो माने बिमा बिफानि गेजेराव बिमाया बांसिन जोथोन लानायनि दाइथ' थायो जिहेतु गोबां न'खरावनो न'खर खुंनो थाखाय बिफाया रांखावरि खामायनो गोनां जानायलाय बाहेराव थांनानै खामायनो गोनां जायो बा खामानिनि बेस्थआव गथ' खौ माने जोथोन लानो सम मोना जाहोयो ओंखायनो माने बुंबाय बांसिन सम होनांगौ आरो सम होनानै माने जोथोन लानांगौ आरो जों जेब्लाबो बिमा बिफा जानानै माने ओ गथ'फोरनि सि थि समाव नांज्लायनाय सोरखौबा रायखोमानाय गाज्रि बाथ्रा बुंनाय बेफोरनिफ्राय माने गोजान जानांगौ जाहाथे गथ'फोरखो खौ माने बोरखौनाव मानो होनब्ला गथ'फोरा नुब्ला खौ सोलोंलांगोन गावसोरनि आखल आखु दाजाबलांगोन जेरै आं मोनसे एगजाम पोल होनि ओ मासे बाथ' दाउआ राव रोङो नङासै खोनादों दा माथे मासे बाथ' दउआ राव रोङो औ औ दा बे बाथ गुबुननो ओइ नों मानस जों मोजां नङा नोंथां नानै रायनाय रायनाय खोनाब्ला बियो बेखौनो बुंबाय थागोन सोरबा मानसि फैब्लाबो नों मोजां थां होनना बुंगोन बिबादिनो गथ'फोराबो बेबायदिनो बुंगोन माने दा मोजांखौ ब्ला मोजांखौ खोनाब्ला मोजांखोनो सोलोंगोन मोजांखोनो मावलांगोन दा बो बे जोंना जेब्लाबो गथ'फोरनि सिगाङाव मोजांखौ फोरोंनांगोन आरोना
औ
दा आरो बेयो जोंहा आखल आखु दानायनि बेलायावबो थांबाय जों आरो सोलोंथाइ होनायनि बेलायाव ओ माखासे जोङो सावरायनोसै दा सोलोंथाइ होनायनि बेलायाव जोङो बिथांमोनखौ सम बादियै माने ओ। जोथोन लानांगोन माने सम बायदि बिसोरखौ । फोजानांगोन सम बादि बिथांमोनखौ माने। फरायसालियाव। थांहोनांगोन सम बादि फरायहोनांगोन। आरो। थानायफोरखौ सम बायदि फोरोंनांगोन बेफोरखौ जोङो खालामनांगोन। दा दिनैनि दिनाव। फरायनाय बुब्लियाव बा आखल आखु गथ'फोरखौ दानायाव।
औ।
मोनसे गोदान मुगानि टेक्न'लजि बेसाद जोङो जायखौ बुङो मबाइल बिनि गोहोमखौ जोङो। गोबां नुनो मोनो। दा मबाइलाव जोंहा माखासे पजिटिभ पइन्टबो दङ जेनेबा। मबाइलखौ गथ'फोरा दाङोब्ला जोङो उन्दैनिफ्रायनो बिदि कार्टुन बिदि फिलिमफोर माखासे। दसे दसे नायनानै जोङो राव सोलोंनो हायो। जेरावफोर। आरो मोजां नलेज बाथ्राफोरखौ जों सोलोंनो हायो आरोना दा आरो बेनिफ्राय माखासे जोंहा। खहाबो दङ। बेखौ बाहायनाया जुदि सम बायदि बाहायाब्ला बिदिनो बिनि मबाइलखौनो लानानै। सान्से थोलो गेम गेलेब्लाय होयोब्ला बेयाव गोबां खहा दङ मेलेमारि देहायारि प्रब्लेम। सोमजिलाङो। आरो बाहेरायाव गेलेनाय नङा बिसोरो मबाइलावनो गेलेबाय थागोन जायनि जाहोनाव। देहा लानाबो एसे नोर्जि या जालांनो हागौ। बा देहानि देरनाय लामनायावबो एसे। जे। आरो फरायनाय बुब्लियाव बा आख। आखल दानायाव। माने बे मबाइलनिफ्राय बिथांमोना। बिदि मबाइलखौनो सानसे बाहायोब्ला गाज्रि बेसाद फोरखौ माने नोजोर होयोब्ला गाज्रि जालांगोन आरो। दा आंनिफ्राय आङो नोंथांखौनो ओ गथ'फोर गथ' गथाय फोरोंनायनि बुब्लियाव बुंनाय थाबाय।
औ नोंगौ नोंथां नोंथांनिफ्राय बेबायदिनो गोबां सोलोंनो मोनबाय खोनानो मोनबाय। अब्ला नोंथां बेयावनो दिनैनि गथ'फोरनि सो सोलोंथाइनि सोमोन्दै। सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ नोसै
औ औ दे अब्ला गोजोन
औ गोजोनथों।